औ नोंथां।
नोंथां मा नोंथहा दा मा खालामदों?
आं दंङ नोंथां जिरायनानै।
ओ नोंथांजों आङो सम दंङब्ला माने ओ फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन। सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हगोन नोंथां मा खोथामोन?
अ आङो जोंनि बर' बर'फोरनि मा होनो जोनोम जानाय एबा थैनायाव फालिबोनाय मानो माखासे नेमफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो
नागिरदोंमोन।
सावरायजागोन नोंथां।
जों मा होनो ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव माने जोनोम आरो थैनाय बियो माने गोदो बेयो अराय सैथो आरो बेखौ जोंङो माब्लाबा बेनिफ्राय बारग'नानै माने खारनो एबा बारगनो हाया। थिग बेबायदि बिदिनो बरफोरनि गेजेराव मा होन बे जोनोम थैनायखौ लानानै माखासे नेम एबा आसार खान्थि मानो मानिबोनाय नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो। गथ जोनोम जानायनि उनाव मा होनो थाफाग्रा गामिनि मानसिफ्रा मा होनो माबायदिय नेम फालिबोदोंमोन गोदोनि समावथ माने दानि बायदि हस्पिटाल एबा डक्टर खाना बेफोरबायदि गैयामोनना बेनि थाखायनो गोदो गामियावनो गामिनि बुरै बुरै एबा गाहायफोरा मानो गथ' जोनो जोनोम जानाय फ्राय जोनोम होनायाव बेफोर नियमफोरखौ फालिनाय नुदोंमोन आरो आं बेखौनो नोंथांजों मानो सावरायनो सानदों। अ खोनासंनो गोथ जोनोम जानायनि उनाव थाफाग्रा गामिनि मानसिफ्रा दोंसे मानो आवा खुन्दुंजों गोरलैनि उथुमा गुदियाव खायो आरो बिनि गोजौआव गोबौ औवा खाथिमालजों एबा दाबाजों हास'योमोन आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो गोदोनि समाव मा होनो दानि बायदि ब्लेक एबा माबाफोर सेजार बेफोरजों हासवोन आरो गोदो औव औ जजोंनो हासंनाय जायोमोन औवा औवाखौ जोङो औवा खाथि मा खालामनानै आरो दाबा गोबौबायदि बेनो माने मोजां जायोमोन आरो जेबो इनफेकसन एबा माबाफोरबो जायामोन आरो गाज्रि माबा जाय बेयाव ब जानो थायामोन बेनि थाखाय औवाजों हानाय जायोमोन आरोथुमायखौ बर' कसारि माने समाज औ बायदि रोखोमनि बोसोन बाथ्रानि गोहोमथि थानायनि थाखाय मा होनो बयनोबो उथुमाय हास'नो होजोबनाय जायामोन आरो ओ जानला मोनला मानसिफोरनो उथुमाय खौ हाहोआमोन आरो बेयावबो नेम दंमोन उथुमाय हानायावबो जोनोम जा खांनायनि उनाव माने उथुमाय हानायानो गिबि नेम आरो। गोरलै गथ'नि उथुमाय हास सुग्रा मानसिया गथ' गथाय गोनां जानांगौ मोननो ओमफ्राय रान्दि एबा बालन्दा मान मानसि रान्दि एबा फिसाय थैजानाय हिनजावफोरा मा होनो उथुमायखौ हानो मोना मोन। मोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा आखाइ गोखा आखाइ गोदै आखाइ गोखै बेखौ मानो बेखौबो मानो बेफोरबायदिबो मोननो हायो आरो आखाइ गोखा मानसिनो ओ मानो उथुमायखौ हाहोयाब्ला जायोनो उथुमायनि गाराया थाब रानो होननानै फोथायो आरो ओमफ्राय जेब्ला आरो राव बेनि मानो आखाय गोखा मानो मानसिजों उथुमाय हासु जानाय गथ'नि गारां एबा रावफोरा खाब्रां जायोनो आरो बिदि होननानै फो थायनाय दंमोन आरो आखाइ गोदै मानसिनो मानो उथुमाय हाहोयोब्ला गथ'नि गाराया थाब राना आरो। थाब राना नाथाय मानो गथ'आ मानो ओ थांना थायोब्ला बै रैसुमै मानो गोदै राव रायज्लायग्रा जायोनो आरो आखाय गो दैया हायोबा बिदि होननानै फोथायनाय दङमोन बर'फोरा उथुमायनि ससेखौ मानो गोजा नाव लांनानै हाखराव लासैनो फफैयोमोननो आरो लासैनो बै उथुमायनि ससे माहाखौ। हानायखौ नाङैखौ आरो ससेखौ खाथेनानै दोनो। खुन्दुं आवाजों ओमफ्राय गोजौनिफ्राय मानो ज्राब गारोब्ला उन्दैया मानो देर ब्ला बागदावग्रा जायोनो बै उथुमायनि ससेखौ गोजौनिफ्राय गारनानै फबनो हाखराव दोननो नाङानो आरो फबनायाव फबनाय समाव ज्राब गारोब्ला उन्दैया मानो बागदावो। ग्रा जायो होननानै फोथायो उथुमाय हास'खांनायनि उनाव उन्दैखौ दै दुंब्रुजों थुखैयो। सि गोबा गोरान बनानै संग्रायाव फुथुयो आरो दोंब्रै दुब्रि हाग्रा बि लाइ गोनां थुलुसि दालायसे सनानि आस्थाम सनानि आस्थाम गैयाब्ला दुब्रि देन्थाखौ आस्थाम बायदि थन्नानै मानो गासैखौबो खुन्दुं आवाजों थन नानै आबुं दैहुंआव एनिफ्राय एबा दैमा दैसा बिलोनिफ्राय लथा से दै लानानै दुब्रि एबा थुलुसिजों गथ'खौ सारस्रिनानै बुंनाय जायोमोनो आ रो ओइ गथ' नोंबा गोदो मामोन बांगाल ना जुंगाल गार'ना नेपाल बेफोरबायदि होननानै मा होनो ओ बुङोमोननो आरो दै सान्थि सारोमोनो ओमफाय नों दिनै बर' जाबाय बिदि होननानै गोरलै गथ'आ थांनानै थायोब्ला जोनोम जानाय आरो उथुमाय हानाय समाव बै थाफाग्रा ओ हिन्जावफोरनो मानो ओंखाम एबा ओ ओंखाम जौ बेबायबायदि जाहोनाय जायोमोन आरो। गथ'आ थैबाय बायो ब्ला माहोनो मोननायनि दाहारनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय मानोे गथ'आ थैबाय बायोब्ला जौ बेदर जाहोयो लोंहोयोनो ओंखाम जाहोनाय नेम गैयामोननो गथ'आ बा बोसोर बैसो बिमायनि हेफाजाबै खानाय हाहोनानै गथ'नि गोलाव जिउ हास्थायनाय जायो आरो। उनाव बेखौ मा होननानै बुंदों बेबायदिनो नेम फालिबोयो आरो।
थिग बेबायदिनो थैनायावबो माखासे नेम फालिनाय दङ जोंनि समाजारि आसारखा न्थियाव मा होनो थैनायखौ लानानैबो मानसि थैनायाव मा मा माबायदियै फबनाय जायो माबायदियै मा होनो नेम फालिनाय जायो बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। यो बर'फोरनि गेजेराव बेफोर नेमफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फालिजाबोदों।
मानो गोदोनि समाव मानो बेफोरबायदि खौ जोङो दासिमबो बेफोरबायदि नेमफोरखौ जोङो मानिनायखौ नुबोदों बिदिब्ला आंनि बुंनाया बेयावनो जोब्बायमोन नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदोंमोन नामा
औ नोंथां आङो जोंनि बर' समाजावहाय ओ आइजोफोरनि जौगाखांनाय बा आइजोफोरनि मा बायदि गोदो गादब जायोमोन दा मा बायदि जौगा लांनो हमखो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे सावरायनानै होनोसै आं जिखिनि मोन मोनथिगौ नोंथां‌ दा जोंनि मोगथां बुहुमाव नुनाय हिसाबै बा ओ बो मोगथाङारि हिसाबै जेसेबां नुदों जों बुंनो थाङोब्ला आइजो समाजाहाय बा आइजोफोराहाय गोदोनि रुजुनायावहाय गोबां बिबाङैनो गोबाङै जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंना गोदो गोदायनि समखौ जोङो नाहरोब्ला जोंना गोदो गोदाय आइजो सोलोंथाइ होआ आरो सोलोंथाइ होयियाथ' जोंना गोजाननि बाथ्रा जोङो हौवाफोरबायदि जोला जों बा हौवा फोरबायदि जोङो समान नोजोरजोंनो नायजायामोन जोङो गासैबो जोंनि खामानिफोरखौ जों गावनि गोसो बायदि फालिनो मोना जों खालि नखराव थानानैहाय संनाय खावनाय दानाय लुनाय बायदि ओ जोंनि होखानाय जों खामानिफोरखौसो मावनांगौ नाथाय बुंनो थाङोबा खामानियावहाय हिनजाव हिनजाव बा हौवा गैया ओ गासैबो जों लुगैनाय बा आइजोफोरनि लुगैनाय खायसे मा होनस बायदि हाबाफोरखौ जोङो मावनो मोनामोन लोगोसेनो बाहेरफोरावबो हगार हरला बायामोन बुंनो थाङोब्ला जोंनियाहाय आइजोफोरा हौवाफोरनि सिङाव थांनांगौ जा जेरैबादि‌ मोनफ्रोम खोथाखौनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो माहारिनि खोथा बाथ्रा लानानै बिसोरनि ओ थिननाय बायदियै जोङो गावबा गावनि जिउखौ दैदेननांगौ जायोमोन बिसोरो जि बुङो बेफोरखौनो मानिनानै सोलि खालि संनाय ओ हाबा मावनाय जेरावहाय जोङो सासे खामानि मावग्रा बादि रुजु जायोमोन गोदोनि सम नायनो थाङोब्ला जेरै बाहेरफोरावबो हिनजावफोरखौ जोंना हगारहरामोन हौवाफोर ओ बायदिसिना जोंना ओ लेखा फरा फरायनायावबोथ' जोंनियाहाय आइजोफोरखौ जेबो मोनथायखौ होखायामोन नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोब्लाथाय आइजोफोरा गोबां बिबाङावनो जों बुंनो थाङोबा बां बांसिनैनो जोंना हौवा सुबुंफोरनिख्रुयैसो जोंनिया आइजोफोरा जौगासारनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय सोलोंथाइ बिथिङावबो नायनो थाङो। ब्ला आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानाया गोबाङानो बांसिनबाय साख्रि गिदिर गिदिर मासि नाजावनायखौ जों नुयोब्ला आइजोफोरानो बांसिन गोबां क्टर बायदिसिना जोंनिया आइजोफोरा ओंखारबोनो हाबाय। जेरावहाय जोङो मोनसे समाव जेब्ला आइजोफोरखौ जोंङो मोनथाय होनो आथिखालाव आइजोफोरा समान मोनथाय आरो आइजोफोरनि आं नाजानायावसो बा आइजोफोरनि जांख्रिखांनायजों आरो सोरखारनि मोनथाइजों सरकारनि होनाय मोनथाइजों आइजोफोरा बुं गोबांखौ जौगासारनाया आरो आइजोफोरा बेल' नङा आयजोआ गुबुन हाबा मावनायजों लोगोसे जोंना न'खरनि हाबाफोरखौ मावनो हायो हायोब्ला आइजों मोनफ्रोमबो हाबाय सासे आयदा होननानै थनानै गावबा गावनि न'खर गावब गावनि गथ'खौ सलायनायजों लोगोसे गावनि गुबुन जायगानियाव बायदिसिना हाबा लोगोसे मिथिनो हायो आरो जेखौ जों समाजाव नायनो जद सान मावो लोगोसे समाजाव साख्रिफोर मावो लोगोसेनो सोलोंथायाइयावबो जौगासारनानै हाबाफोरबो मावनानै साख्रि बाख्रिबो मावनानै लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफोरखौबो सामलायनायखौ जों जोंना गोदोहाय हौवाफोरनि आथिङाव ग्रोबजानानै थायोमोन आरो गोबां जेरैहाय हिनजावफोरखौ जोंना उन्दै बैसोआव होनाय ओ सति सावनाय खान्थि जेराव हौवाफोर थैयोबा बुं थाङा जोंनि हिनजावफोरहाय बा आइजोफोरनावहाय जेबो जोंना मोनसे जोंना मोनसे आइजो समान बेफोरबायदि गोबा जिउ सिब्ला जों उन्दै बैसोनिफ्राय जो गावनि नखरनि हाबा जानाय बा जुलि जानायनि सम फैयो अब्ला जों फिसा जाबसिननाय नेम खान्थिखौ लानानैहाय जिउखौ खांनांगोन जायोमोन आरो नोंथां। दा बेफोर गासैबो जोंनि आइजोफोरा सोलोंथाइ मोननायजों साहसि जाबोनो हमबाय आरो जों जों गोबां सोलायनाया आइजोफोरनि गेजेरजोंनो फैबाय। जिया गामिनि हाबा हुखा न'नि हाबा हुखा समाजनि हाबा हुखाजों लोगोसे गासै यावबो दानिया जौगासारनायखौ जों नुनो मोनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो गिदिं बुंनानै नायोब्ला आइजोनि जौगासारनायखौ जों नुनो मोनगोन जेरैहाय गेलेगिरिनियावबो जों नायनो थाङोब्ला जोंनि सौलायनाय गेलेग्रा मेथ रिखम बिथाङाबो ओ जोंना अलिम्पिक आवहाय सनानि बान्था लानानै फैनायखौ जों नुनो मोनो जायो सासे बिमाबो जाय न'खरखौ सामलायो गथ'खौ सामलायो लोगोसे बुहुमावनो ह समखौ हादोरखौ मुंदांखा खालामनो हादों लोगोसे जोंना मोसागिरिनि बिथिङाव नायब्लाबो जोंना गोबां नुनो मोनो जेरै प्रनिता सरगियारि मोनबायायदि बिथाङा हाय जोंना भारतनि मोनसे गिदिर ओ जौस्रांआव बा डि आइ डि बायदि मोनसे जोबस्रांआव गाखोनानै बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे देरहासारगिरि बिमुंखौ मोननो हादों बेनिफ्रायनो जोंना गोबां दंबावो जोंना गेलेगिरिखौबो जों नुनो मोनगोन मोसागिरि रोजाबगिरि जोंना आरो सावथुनाव खामानि मावग्रा गोबां